औ औ नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथाङा दायो फ्रि मोन नामा एसे?
अ नोंथाङा फ्रिबा दायो आं माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो दा जों बेखौ सावरायलायनो हागोन नामा?
औ होन टपिकखौ फोरमायना होदो होनबा नों सावरायगोन?
औ दा आं माने बिदिनो दंफां लाइफांफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरो जेनोबा। हमनानै ला औवा बा नारेंखल बेफोरनि बारै आरो। दा नोंथाङा दिहन्नो हायो बेफोर दंफांनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोर माने नोंथाङा आंनाव बुंदों जे औवानि ओ खे थ्र'आव एसे सावरायनो हागोन नामा ना फोरमायनो हागोन नामा बिदि बुंदों आरो नोंथाङा आंखौ नामा?
हौवाबानिफ्राय जोंनि जिउआवहाय मा मा मोननो हायो जोंनि मावनाय दांनायाव माय
औ औ हौ हौ जोङो नोंथां आं होमबा नाजानोसै गुसुङै फोरमायनो जायाब्लाबो। फंनैसोखौहाय ओ दायो आङो औवानिखौ बुंनो नाजसै ओ औवायाथ' गोबां गोनांथि जायो जोंनि मानसिनि जिउआवहाय। मानोना जों औवानिफ्राय गोबां बुस्थु बा बिदिनो रोखोम रोखोमाव सहाय होयो मानसिनि जिउआवहाय औवाया आङो फार्स्टआवनो बुंगोन जे औवाजों जोङो जेनलाब बानायनानै जोङो न' बानायनो हायो न'खौथ' बयनोबो नांखागौ जायो मानसिनो मानसिनि जिउआव बहुद इम्परटेन्ट बा गोनांथि न'आव गंसे दा जों बे जे औवाजोंनो जेनलाब दाननानै न'खौ बानायनो हानाय जायो। सुबिदा मोनो आरो औवाजों दाथ' बेथ' मोनसे थसे जाहैबाय आरो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि जों सहाय मोनो औवाजों जेरै जोङो खदालनि ओरै हमग्रा हेन्देलबो बानायनो हायो औवानि बा जोङो ओदिनो आबाद मावनोबा जोंनो नांगोल नांगौ जायो दा नांगोलनि हमग्राखौ जोंनो औवाजोंनो बानायनांगौ जायो। बिदिनो रोखोम रोखोमनि जोङो दामग्रा देग्राबो बानायनाय नुयो जेरै जोंनि ट्रेडिसनेल जाबाय हारिनि माहारिनि सिफुं बानायोना औवाजोंथ' बानायो सिफुंखौ दा औवा गैयाबा सिफुङानो जाया बुङोब्ला । बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि बानायो बा बिदिनो बुंगोन आं दायो जेखाइ खबाय बिदिनो सेन ना गुरनायफोराव गोबां सहाय होयोबा जोंनि आबै आबौआ गोदौ गोद गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो गुरबोगासिनो दं ना नाखौहाय सेन साबाय दं। दं साबोगासिनो दं माने गोदोनिफ्रायनो नुनो मोननाय आरो बे जों
औ
दा बेल' नङा नोंथां दा औवानि मोनसे बुस्थु सोमजियो। जोंखौ नुनो मोनो गामि गामि बा ओरैनो बयनावबो नुनो थाखायो औवानिफ्रायनो सोमजिखायो। नाल बे सजिनाय बुस्थुआनो जाहैदों जोङो बेखौ औवा मेवाय होनना बुङो नोंथां।
औ औ
दा बे औवा मेवाया जोबोद गोथाव जायो जानो। दा जों बे औवा मेवाइखौबो जोङो जानोहै आङो मोननैसो ओंख्रि ओ नि नाम फोरमायना होनो नाजानोसै जेरै आङो बुंगोन। मेवाइजों अमा रुनाय बेखौथ' आं जोबोद गोथाव मोनो बे आंनि फेभ्रेट आरो बिदिनो दंबायो जेरै अनलाजों मेवा आरो दाउ बेथ' जोबोद गोथाव नोंथाङा आं बुंथ'ला नों जानायदो आंनिखौल' बुंगोन। बे ओंख्रिखौ आरोना आरो आरो बेल' नङा औवानिफ्राय दाथ' आङो बुंनाय माखायाहाय ओ जोंनि जिउआवहाय सहाय होनाय जानायनिफ्राय बा ओ न' बानायनिफ्राय गोबां खोबां रोखोमाव। आंनो बुंबाय औवाखौ लानानैहाय दा बेल' नङा नोंथां। ओ औवाखौहाय जोङो मोनसे आ बिजनेस महरै नायोबा जोङो औवानि फालांगिबो मावनो हायो जेरै नोंथाङाहाय आ न' खाथियाव ओ ओ गोबां हा दंसोयोबा खालि आरोना बे खालि आाहायावहाय नोंथाङाहाय औवाखौ जेव जेव गायना लानो हागोन। होमबा जेव जेव गायना लाबा मा जागोन औवाया एसे थाब देरखायो ओमहो औवाखौथ' गोबां मानसिफोरा बियो बा गोमान डिमान्ड दं औवानि दा बेखौनो नोंथाङाहाय औवा थसे थनै बेयाबो बहुद दाम जायो जोंनिथिंथ' दा बिदिनो ओ थसे थनै खालामनानै बुरजा खेनसेनो बुरजा फानहरनो हायोबा बा साप्लााय हरनो हायोबा नोंथांनाव एसे एनै रां फैगोन। सलिनो आन्था बा ओ बुरजा फानहरबाथ' बुरजायानो फैगोन नोंथां राङा मानोना औवाया खम दामनि नङा माने दाम बुरजा बा बेसेन एसे बुरजा होनसै आं
औ।
बेखौनो बुंबाय नोंथां औवानि सोमोन्दै नोंथाङा जे सोंदोंमोन औवाया मा मा बाहायो म मा खामानि होयो मानसिनि जिउआव। दा आङो बे गुसुङै बेखौनो फोरमायना होबाय औवानि बाहागै दा नोंथाङा आं नोंथांनावहाय मोनसे सोंनो सोंलु खालामनो सानदोंमोन आरो नाटक? आङो माने नोंथांनावहाय नारेंखल दंफां बा नारेंखल फिथाइनि सोमोन्दैसो सोंलु खालामगोन बे जोंना आ जिउआवहाय बा बिदिनो नालेंखल दंफां बा फिथायाहाय मा मा खामानि होयो बा मा मा सहाय होयो बा मायाव मायाव बाहायनाय जायो बिदिनो ओ नोंथाङा मा मिथिगौ बेखौ फोरमायना होबा आङो एसे सोलोंसै लागौमोन नोंथांनिफ्राय दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा?
औ हागोन नोंथां। आं थ' नारेंखलनि बागै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो होन्नानैसो सानखादोंमोन दा नोंथाङानो बुंखाबाय गोसोखांबाय बांंखारबायसै दा नेंखलखौ माव अब्ला नालेंखर जों दंफां गायोब्ला हमनानै ला जों फिसानिफ्रायनो गायोब्ला जों फेदेरोबा अब्ला बिदिनो फास सय बोसो सोरसेयावनो हायो आरो ना नोंथां दा
औ।
होननो सानदों आं सिसेयावनो बुंखागोन जोंहा बेयावहाय नारेंखल बा फाननोबो हायो जों बिनि दाबबो थायो नालाय नारेंख खलदाब बेखौ फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हायो। हमनायला आरो हायखलनि जे फिथाइनि खलथा थायो ना जों बे खलथाखौहाय बायदि बायदि रोखोमाव जों बाहायनो हायो हमनानै ला सालायनाय मानाय बा जों बेफोरखौहाय बिदिनो दंफांनि जों खप साब बानायो। ना बेफोरखौ जों
औ।
फोरावहाय बेफोर बुस्थुखौ लायो माने दिम बेफोरनिबो जों बेफोरखौहाय साफाय हरनो हायो माने जोंनि जगार थायोब्ला आरो जों नुनो मोनो नारि खल बिलाइजों जोङो हायोबा जों बेजों हासिबबो हासिब बानायनानै फाननोबो हायो जोंना आरोखि। बिलाइखौहाय नङा होनबा नोंथां? आरो नारि खलनि बिलाइजोंनो हासिबल' नङा जेनेबा हमनानै ला जों न' लुनायावबो जों सहाय मोनो नारिखल बिलाइ जों थुरिफोरनि न' नुवा दालाय बेबायदिनो जों नारेंखल बिलाइजोंबो जों साद बानायनो हायो आ रो बिदिनो रोखोमैनो जों बिदि बानायनानैबो जों न' बां लुनोबो हायो जोंङो फि सायैनो गामियारिफ्राव जों बिदिखौ जों नुनो मोनखायो। आरो जोंहा नारेंखलजोंनो गोबां बुस्थु बानायो जोंहा संनाय खाव नाय जों जानाय ओंख्रिफोर जायो बेबायदि जायगा आरो मोदोमाव फुननो थाखाय आरो बायदिसिना माबा माबि बानायनाय फोरावबो जों माने बबेबा रेस्टुरेन्टफोराव थांङोना जों बेयावहाय पिज्जा जायो बारगार जायो बिदि सिगांनिफ्राय जोंङो मोननो थाङो आरो होमबा नारेंखलनि जोंहा गोबां फिथाइ बेलेग-बेलेग बे जायगायाव जाना नै ओं जेला जों नारेंखलनि बिलाइखौहाय जोंङो साजायनायाव होयो आरो नोंथांनि सिगाङाव बुंदों
औ नोंथां
हासिब बानायनायाव हायो होननानै आरो न'बां लुनायावबो जों मोनो आरो जों बिदिनो साजायनायावबो मोनो जेनेबा हमनानै ला नोंथां जों अबावबा रेस्टुरेन्ट खुला जायगानि रेस्टुरेन्ट बा जों दा बा बिनि बिलाइखौनो जों थनला बानाय साजायनायखौ जों दा बिनो जोंहा नारिखला जोंहा फिसाइनिफ्राय लानानै जोंहा बिलाइआवबो दिन दं माने ओ नोंथां जों खोनानो मोनो बा नुनोबो मोनो नारेंखल दंफांजोंनो जोंना बे नारेंखलनि जे बिगुर फोर थायो बेफोरजों जोंङो दु दुरुंबो बानायनाय जायो माने जेरै फाथो दुरुं थायो बिदिनो नारेंखल-नारेंखल दंफांनि बे दुरुं थायो माने बेबो बिराद गोगोम गोरा जानायखौ जों नुनो मोनो बे दुरुंङा बिराद गोरा जायो। ओमफ्रायो जोंहा नारिखलनि जे गुदिनिफ्राय बिजौसिम बे दंफां थायोना बे दंफांखौ जोंङो बिदिनो जोंङो न'बां लुनायावबो जों सहाय मोनो साजायनाय मानाय गोख्रों थायो नालाय बे बुस्थुआहाय दंफाङा गोरा नालाय औ आरो नोंथांनिसिमाव आं फोरमायबाय जों मा सिस्टेमै जों खालामोब्ला थ बे दंफांजों जोंङो रां आरजिनो हायो दा बिदि खालामोब्ला जोंङो हमनानै ला नोंथां नावहाय हा दंब्ला जों दंफां जों नारेंखर जों बागान गायोबा गोबां जोंहा माबा जायो रां आरजिनो जोंहा चान्स थायो। जों बिलाइखौ लानानैबो‌ फाननो हायो जों फिथायखौ लानानैबो फननो हायो बा‌ जों जों निजेनो दुरुं-दुरुं बानायनो थाखाय जों बेब'स्था बा बिदि खालामनानै फानो हायो। हासिब बानायनानैबो जों फाननो हागोन। ओ जायगायावनो जों थानानै गोबां जों माने आइडिया हा थायोबा टेलेन्ट थायोबा जों बे बुस्थुखौ मावनो हायो माने दंफांखौनो जोंङो आं बेखौ फोरमायनो सानदों आरो जेरै नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय फोरमायहरबाय दहाय सिगाङावनो जे औवाजों मा मा खालामनो हायो बा बोरै रां आरजिनो हा आंनि बिफोरखौनो आरो नारेंखलावबो बोरै रां आरजि जिनो हायो बेखौनो ए फोरमाय नोंथांनि सिगाङाव आंनि मिथिनाय नोंथांसो मा सानो आं बुंनायखौहाय आं बुंनायथो एसिमोन
औ । औ नोंथांनि बुंलांनायफोरा गासैबो जोबोद सैथोआनो आं दा गोबां सोलोंथि लानो हाबाय नोंथांनि ओ सावरायनायनिफ्राय गुसुङैब्लाबो । दा आंहा समाबो जाथ'बायमोन नोंथां बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जासिगोन अब्लालाय ।
औ दे होमबाना गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों ।